औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ
औ नोंथां
औ ओ दिनै नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ माने जों माबा मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनोसै।
औ नोंथां
औ ओम टपिक बे टपिकनो जाबाय जोंनि बरफोरनि माने दानाय लुनाय।
औ नोंथां बेयो मोनसे दे जोबोद मोजां आयदा नोंथां। नोंथाङा दे
नंगौ नोंथां
जोबोद मोजां आयदाखौनो नोंथाङा लादों।
औ नंगौ नोंथां माने नो औ जोंनि बरफोरा बरफोरनि बरफोरा माने बर आइजोफोरा गोदो दखनाखौ नआवनो ओ दानानै माने गानोमोन।
औ नोंथां
औ आथिखालथ आथिखालबो ओ नोंथांमोनिथिं आथिखालबो दायो नामा?
औ जोंनि ओनसोलाव नामा नोंथां
औ नंगौ नों
औ नंगौ नोंथां बियो सैथो दासिमबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ आइजो माहारिफोरा दखना दायो गामसा दायो। बेफोरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो। नाथाय मोनसे बेनो नोंथां दु दखुनांथाव बाथ्राया खोथाया ओ सिगां समफोरनि सिगा समफोराव जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोनखौ गोबां ओ सि दानाय जि दानाय गामसा दानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन दखना दानाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
आथिखालनि मुगाजोंहाय ओ माबाना नायोबा। ओ बेयाव आथिखालावहाय गोबां माने जोंनि जेनाखि बर आइजोफोरा सि दानायखौ ओ बाबाय आरो माने खोमाबोबाय। दा जेरै ओ जोंनि जेनाखि दानि आथिखालनि लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन बिसोरो गोबां माबायाव ओ सोलोंथाइ लानायलाय ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय नालाय दा बेफोर गामि ओनसोलाव था थानानै नआव जिरायनानै जि दानाय बेफोरखौ माने बावगारलांनो हमबाय आरो नोंथां।
औ नोंगो नोंथां।
बाथ्राया जाबाय ओ जोङो बेफोर ओ माबाखौहाय जोंनि आरिमु आसार खानथि जों बावगारलांनो नाङा। जोंहा जि दानायाबो मोनसे जोंनि हारिमु।
औ नोंगौ।
जोङो बेखौ खोमालांनाय माने जोंनि हारिमुवा गोमालांनाय बिदि जायो आरो नङा होमबा नोंथां? मानो होनब्ला जोंहा गोदोनि आबैमुना आबै आबौमोना सोरजिना गालां होदो। जोङो गाव गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों खुद गावनो बानानै गाननांगौ आरो गानगोन बे बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां? दा जोङो ओ आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां जोंनि जे ओ टेक्न'ल'जिनि आदब खायदाजों ओ जोङो बेफोर जि फोरखौबो दिहुनसै आजिखालि दख'ना, गामसा, आर'नाइ नङा होमबा नोंथां? माने गोरलै गोरलैयैनो आरो खम समनि गेजेरावनो बेखौ दिहुननो हायो। जुदि जों दख'ना गांसेखौ जोंनो थार्द होनोना नोंथां?
औ नोंगो नोंथां।
ओ माबानो दख'नाखौ जुदि जोङो दायोबा जेराव जोङो सानथाम सानब्रैनि गेजेरावसो जों गांसे दख'ना दाखांनो हायो बेयाव दा जोङो ओ माबानि टेक्नलजिनि आदब खायदाजों ओ दिहुनोबा जों बेखौ ओ से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो जों बेखौ दख'ना गांसे दाखांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगो नोंथां।
औ दा बिदियैनो दा लासै लासै जोङो थार्दजों दानाय गामि ओनसोलावहाय बेफोरखौ दा बावलांनो हमबाय। नाथाय दाबो नुयो मबेबा मबेबा गामि ओनसोलावहाय गोबां जोङो फुरानानि नेमखानथि बायदिनो जोङो माबाजोंनो ओ थादजोंनो जोङो सिफोरखौ दानायखौ नुनो मोनो दासिमबो। नाथाय गोबां खम जालांबाय। दा आं नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि जे ओनसोलाव एबा गामि ओनसोलफोराव ओ बेफोरबायदि थार्दजों जि दानाया दासिमबो सलियो नामा नोंथां
औ माने ओ सोलियानो बुंनो हायो माने गामसाफोर गामसाफोरखौसो दायो दख'नाफोरखौ दानाय नुवाखै
औ नोंथां
औ
बे खम जालांबाय माने नङा होनबा नोंथां गोमालांनो हमबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बेयो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जों बर' हारिनिफ्राय नङा होनबा नोंथां
औ
औ दा जोंहा दानाय लुनाय होनोबाथ' जोंहा सिगांफोर दख'नाखौ बोरै दायो बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनायनि नोंथां जोङो थादजों दायोबा दख'ना दख'नाफोरखौ बा सिफोरखौ माबारै दायो जोङो गिबिथारावनो आं माखासे खुन्दुंनि नामफोरखौथ' आं मख'नो हाला नोंथां बिनि आं नामफोरखौ मिथिला मुंफोरखौ जेरै सिखौहाय गिबिथारावनो जेनाखि माबाफोर थोरनाय होनो नामा नङा होमबा नोंथां सिखौ जोङो थोरग्रोयो थोरनानै जोङो आरो बै माबायावहाय लासै लासै जोङो मा मा खालामो बेनि सोमोन्दै आं बारा मोजां मोनथिला जेखुनु ओमफ्राय थादाव आवहाय सोयो आरो नोंथां ओमफ्राय जोङो सि दानो थाखाय जोंनो ओ माखु होननायखौ मोनथिखायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बे माखु माखुखौ जोंनो गोनां जायो माखुजों लोगोसे आरो गोबां ओ माबाफोर दंबावो बेसादफोर जे नोंथाङा जे बे सि दानायाव मा मा बाहायो जोंनि थादजों दानायाव नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे मिथिगोन नामा
औ नंगौ नोंथां औ औ जोंखौ जि दानायनि थाखाय नांगौ इसान इसानसालिखौथ' नांखागौ नांखागोन बेखौ आरो ओमफ्राय औ जोनथोर ओमफ्राय माखु फुंगा आरो। नाथाय बेफोरबायदि माने आइजें आयलाफोरनि माने।
औ नोंथां।
औ नांगौ आरो बेफोरबायदि आइजें आयलाखौ।
औ नोंथां।
औ ओमफाय आरो रासो बेफोरखौ नांगौ।
औ नोंथां।
औ। नंगौ नोंथां।
जोंङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै जोंहा गोबां गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे माबाबो दङ नङा होमबा नोंथां उइभिं होननाय मोनसे दङ।
उइभिं।
नङा होनबा नोंथां उइभिं जे जेरावहाय ओ बर आइजोफोरखौहाय लेंहरनानै रां होनानै जेनेबा दानफायाव जेनेबा थामरोजा बा ब्रै रोजा बा बा रोजा मोनसे गथा फैसा होनानै बिथांमोनखौ ओ सि दाहोयो मोनसे उइभिंआव नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेयाव जेराव बर आइजोफोरा थांनानै बावनो जाय जायहा बिथांमोनहा ओ रां। रांफोरनि एसे रांखावरिनि बिथांमोना बेयाव थांनानै जि दाहोयो आरो जा गरसे गरनै फैसाखौ बिथांमोना खामायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो। जोंङो जि दानानै गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंङो ओ जि दानानै जोंङो गांसे दखना दायोबानै फानोबा आजिखालिथ जोंङो खमथारावनो। ओ स्नि रोजा ओ स्निजौनिफ्राय लानानै ओ से रोजा बा से ओ से रोजा बा माबा ओ ओ बिदिनो एगारस बारस जिसे रोजा बेफोरबायदि मोनो नङा होनबा नोंथां। औ दखना गांसे दानानै जोंङो दा जोंङो बिदिनो दानफायाव जुदि जोंङो गांबा बा सयथा बा सातथा जि दखना दानो हाबाबो आइजो माहारिया गाव गावनि नखर खुंनायाव एसे एनै रांखान्थि थिनि जेंना खौ ओ फोजोबस्रांनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथा।
दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे बुंनो सानो नामा जे दखना बा जि दानानै। जोंनि आइजोफोरा माबायदि ओ माबा रां खामायनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हायोबा नोंथाङा बुंना होदो।
औ नंगौ नोंथां। माने आखाइजों दानाय आखाइजों दानाय। जिनि मुलाम्फाया एसे बारा जायो। माने ओ। मेसिन आरो मेसिनजों दानाय आरो आखायजों दानाया एसे फारागथि दङ माने
औ नोंथां औ नोंथां।
ओ आखाइजों दानाया माने एसे मोजां जायो आरोना ओ मेसिननि औ नंगौ मिसिनजों माने दानायाथ ओ एसे माबा गाननायनि उनावनो माबा जायो बेयाव कालारफोराबो थाङो
औ नग
औ नंांगोन नांगोन
दा जिखुनु सिगां समफोराव जोंनि जेनाखि गोदो गोदायनि आबै आबौमोन बिथांमोना जिफोरखौ दानानै बेफोरबायदि बाजार हााइ बाजारफ्राव फानामोन गाव गाव गाननो थाखाय दायोमोन बेफोर माने जि दानानै फालांगि खालामामोन आरो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गाव गाननो आन्था गाव गावनो सोलिनो आन्थाखौल' दायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां गामि गामियाव जों नुनो मोनसै दे गामिनि आइजोफोरा न'नि बा न'नि खामानिखौ मावसे मावनानै जि दानायाव दसे सम होनानै बिथांमोनहा दानफायाव एसे एनै रांखौ खामायनो हायो नङा होमा नोंथां आरजिनो हायो आरो बे जिउ खांनायाव बे रांजोंनो एसे एनै मदद जायो मानिे रां रांखान्थिनि जेनाखि जेंना बे एसे सुस्राङो आरो नङाोमा नोंथां
औ नांगोन आंथां
औ दा जेखुनु जोङो बेफोरखौ आरो फोथांना लाखिलांनांगोन थार्दजों जि दानायखौ मानो होनना बुङोब्ला मि सिनजों दानाय आरो जोंनि आखाइजों दानाय गोबां पार्क दङ नङा होमबा नोंथां नोंथाङा दा बुंनाय बायदि
औ नंगोन नोंथां
औ जेरै जोंङो आखाइजों दायोानाय नायजे दांनानै जों दानो मोनो अबेबा मोनसे माबा जदों नामा माबा गाज्रि जादों नामा जों नायै नायै दाफिननो हायो नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय राय फोजोबनायनि समबो जाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बे आंनो बे आयदाखौ होनानै आंजों सावरायनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो नोंथां
औ दे अब्ला नों उननि समाव लोगो मोनलायफिनगोन। औ गोजोनथों दे। औ